हेल' औ नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओ नोंथां ओ नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना नोंथां?
औ नोंथां नै ओरैनो आङो जिरायनानै दङ दायो।
औ नोंथां होमबा आङो मोननैसो ओ आयदाफोरखौ सावरायनो थाखाय नोंथांजों ओ फन रायलाय ओ खालामनाय जादों। ओ बे आयदाखौ जोङो लानोसै जोंनि बर'फोरा माने माखासे ओ एम्फौ एनलाफोर जोङो नायगिरनानै जायो होननानै बुंनांगोन आरो बैफोर माखासे एम फौफोर दङ जेरै बै एम्फौफोरनि बागैनो जोङो ओ माबायदि जोङो ना मोनो ब बहा मोनो बहा जों नायगिरो आरो जों बेखौ मा रो खोमै माबायदियै जोङो बेखौ जायो बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
नोंथां होनबा आङो बेनि बागै एसे ओ सावरायगोर बा फोरमायग्रोनानै होनोसै।
औ
ओ जोंहा एम्फौ होनोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बा जोंनि बर' हारिनि उम मानसिफोरा गोबां ओ रोखोमनि जोङो ओ मिथिंगायाव मोननाय एम्फौ ओ बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरखौबो जोङो जायो एबा जोङो जाय एम्फौ एनलाफोरा जाजाथाव बा ओ जाजायो बैफोर एम्फौफोरखौ जोङो जानानै मोजां मोनो आरो जोङो जायो। बिनिनो जोङो उम जेरै गुसुं गुसेेंग्रा ओ गुमा गुमा गो थाव गुमा नारें लोगोसे गुन्जेत ओ आरोबाव जोंहा दंबावो ओ उरि एम्फौ उम लाथा एम फौ ओम-ओमफ्राय आरो जोङो फुरबिलिया लोगोसे गांजेमा सिंखावरि बेफोरखौ जोङो मा खालामो जोङो नायगिरनानै जायो। माखासेखौ जों बोरियाव मोनो आरो माखासेखौ जोङो ओ दैनिफ्राय मोनो बे गुस गुसेंग्राखौ जोङो ओ दैज्लां समाव नायगिरो ब्ला जोङो बेखौ ओ हा जावलाय नाङा बियो जेरै दैज्लाङनि दै अखा हानायजों दै देरो दैबाना जायो अब्लानिया बेयो मा जायो गुदुङाव थानो हायालासेनो बायजोआव ओंखारबोनांगौ जायो। ओंखारबोनानै जेब्ला बियो बै एसे दै लोमै बहाबा बिफांफोर बा हाग्राफोराव बियो ओ लाइन लाइनहाय बानानै नै थायो आरो नोंथां ओ बेबायदि बाना थानाय समावनो जोङो मा खालामो थांनानै नायागिरनानै जोङो हमनानै लानानै फैयो। हमना लाबोनानै जोङो बायदि उम आ बायदि रोखोमै जोङो बेखौ जायो। जोङो बेखौ थोंजोङै एवनानैबो जोङो गथा गथा जायो। ओमफ्राय आरो माखासे समाव जोङो बेखौ बाथोन देना जानोबो मोजां मोनो जेरै ओ पियास बानलु ओ सामब्राम गुफुर बेफोर बायदिसिना होफानानै लोगोसे गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि होफानानै जुदि देनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां माने ओंख्रि गैयाब्लाबो जोङो बे बाथोनजोंनो गो माने थेब्रे जोङो ओंखामखौ जानो हायो बेबायदि बेनि अनगायै आरो जोंहा दंबावो गुुनजेर एम्फौ गुुनजेर एम्फौखौ जोङो माखासे ओ गुबुन गुबुन बेबो माने मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ जोङो मोनसे जाथ खौ मोनो जोङो बिफां दाननानै दोननाय एसे बिफां सेवफ्रामनायनि बिफांफोराव मोनो आरो मोनसे रोखोमनिखौ मोनो जोङो औवा बिजौ गोरलैयावहा बे औवा बिजौ गोरलैयाव जायखौ जोङो मोनो बैयो माने जोबोद थावसिन जायो आरो गोथावसिन माने बिनि थावनायखौ लाख हाया माने बुंख हाया ओरैबायदि गोथाव नाथाय बेखौ मोननोबो गोब्राब माने गोबां खम बेखौ मोननोनो थाङा मोननो नां नायगिरा थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ नाथाय जोङो बेखौ बाथोन जाया बे गुुनजेर एम्फौखौ जोङो बांसिन मा खालामो फ्राय एबा फ्राम फ्रामजोंनो एवनानै जायो जों जेरै ओ बबेबा दंफांफोर थायोब्ला जेरै गय बिफां फोरावहा जोङो ओ सेवनाय गय बिफांफोराव जोङो मोननो हायो बिनि अन गायै आरो सजना बिफांनि बिगुरावबो बियो थायो बबेबा बबेबा सम माव बेबायदियाव माने गोथाङावनो एसे बबेबा सेवफ्रामनाय थायोब्ला फारसेथिं बेयावनो थायो माने बिदि बिदियाव मोनो बेबायदिनो बिदिबायदिनो गोबां रोखोमनि माने बिफांफोराव एसे सेवनानै थानाय बा जोङो दानफायनानै दोननाय बेफोर बिफांफोराव बे एम्फौफोरखौ मोनो आरो जों नायगिरनानै लाबोनानै बेखौ ओ मोजाङै थावजों जोङो फ्राम फ्राम एवनानै जायो बिदिनो माने गोथावबो जायो आरो बे एम्फौआ बिनिफ्राय आरो जोङो गांजेमा ओ सिंखावरि होनोब्ला जों बे गांजेमा सिंखावरिखौ दैयाव नायगिरनानै मोनो जोङो दैज्लांनि समाव बेखौ ओ जेखाइफोरजों जोङो गुरहैयोब्ला बेखौ गोबां मोननो हायो आरो ओमफ्राय आरो मोनसे दङ नोंथां जोङो दैमायाव मोनो बेखौ माने गोलाव गोलाव जायो बियो एसे माने बिनि महर माने साइजआ बे फानस टाइपनि जायो आरो ना बियो नाथाय गुफुर जायो। ओ खुगा गोनां अरबा बिराद सायो बियो बियो माने गोलाव गोलाव जायो बेबायदिनो मानबायनाय जायखौ जुजि जोङो जोंनि ओनसोल सोलावबा जोंनि गामियाव बेखौ जुजेमा होनो आरो। बेखौबो औ नंगौना नोंथां। सिनायोना औ बेखौबो जायो। माने बेबो मोजां आरो बाथोन देनानै जानो बा एवनानै जानो थाखाय बेफोरबायदि जोङो दैमाफोराव गुरना लाबोनानै जोङो ओ गलायनानै जोङो इसिं खावरि गांजेमा बेफोर जुजेमा बेफोरखौ जोङो एव जमायैनो एवनानै जोङो मा बाथोन देनानै जायो आरो। बिदि जानानै माने जोबोद मोजां मोनोबा गोथावबो जायो ओ बेबायदिनो जोङो माखासे एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो नायगिरनानै जायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो ओ जानांगौ बेफोरखौ जायो बा नोंसिनि ओनसोलावबो जाबाय। ओ नोंबो जाबाय बा नोंसोरनि ओनसोलावबो जायो बेफोरनि बागैनो नोंसोरो ओनसोलावबा नोंसोरो माबायदि जायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
जिहेथु नोंथाङा बुंबाय माने बेफोरबायदि एम्फौ एनलाफोरखौ जोंनिथिबो गोबां नुयो। बेफोरबादिखौ मोनो माने माने जिहेथु जोंना गांजेमा बुङोबाथ' नै दा दैज्लां बोथोरनि माने
सबबो माने जानो मोजां मोनग्रा गासैबो जाग्रा माने बेयो मोनसे बिराद बाथोन जानो थाखाय बिराद नागिरो मानसिफोरा बेखौ खौहाय जिहेथु गां जेमा होनोब्ला मोनसे आङो एसे बेखौ बुंनो थांदों आरो पार्सनेलि मोनसे जिहेथु गांजेमा गोदो समावहाय आरो जों एसे उन्दै उन्दै समावहाय जिहेथु गांजेमाया जेब्ला जोंना माने बारदै सिख्ला जेब्ला फैयो। बै समावहाय बारदै सिख्ला फैनाय समाव जोंनिया माने ओरैबायदि बारहुंखाजों माने अखाजों फैयो आरो।
औ।
खम नुसै बेफोरखौ दानिया बारा बेफोरबायदिनो जाला बैसागु समावहाय। बैसागु लास लास बा माने बैसागु बोथोरनि लास्टबाथाय माने बेफोरबायदि बारहुंखाजों फैयोमोन आरो। जिहेतु जेब्ला जोङो हरावहाय बारहुंखा बारनानै अखाजों बारजों जुदि फैदों जों फुं खोमसि खोमसि सिनो माने सिखारनानै
दुब्लियाव थाबायहैयो आरो।
औ।
थाबायहैयोबा जों नुनो मोनो माने गांजेमाया बिदै दैेनायखौ आरो।
औ।
अब्ला जों बिराद नागिरहैयोमोन बे समावहाय जेब्ला गांजेमाया बिदै दैेयो गांजेमाया बिदै दैयोबा माने ओरैबायदि गांजेमाया मोनसे जिहेथु माने बियो बिदैखौ दैयो जोआ
जो गां माने बिदैखौ दैयो ओमफाय बिदैखौ नेयो जोला गांजिमाया।
उम द।
औ औ। माने जोङो बिदैयाव गांजेमा मोनोबा माने जोङो जोला गांजेमाखौ मोननो हायो आरो। जिहेथु दै गोदानाव जुदि मोनोब्ला जों मानैखौबो मोननो हायो। माने जोखौबो मोनो जोलाखौबो मोनो आरो जिहेथु जानाय होनोब्ला जोंना बांसिन गांजेमाखौ बाथोनानो जायो‌। बाथोन देनानै बा सोरबाया गांजेमाया मासे मानैफोरल'बा जों बेखौ बांसिन बाथोन जायो आरो एसे मेर्ला गोबां मोनोबा जों बेखौ मानैसोल' बाथोनाव होनानैहाय। जोङो माखासेखौ फ्राय एवनानै जायो आरो
औ औ।
बेफोरबायदिनो माने गांजेमाया जोला गांजेमायाहाय सब एसे मोदोमसिनो आरो माने जोआ बारा मोदोमनो नागिरा बारा सेन गैया। जिहेथु जो गांजेमा जोला गांजेमाया ओरैबायदि सेन दङ माने बेखौ मोदोमनायखौ बांसिन मोननो हायो आरो। जोंना जोला गांजेमा बावहाय आरो बेबायदिनो सेंग्रा जिहेतु खुसिनग्राखौ नोंथाङा जेरै बुंदों नै दा दैज्लां बोथोराव जोंनिया जावलायलाय नाङा नंगौ खुसेंग्राया जोंनिया माने जेब्ला जों दै बाना जायोमोन जोंनियावहाय जोंना दै मोनसे दङ जायखौ होनो जोङो हर खाथि दै दै मोनसे जोंना बोहैबोनाय दै मोनसे गिदिर मोनसे दै दङ माने बे खाथियावहाय ओरै बादि खुसेंग्रा थायो माने जोंनियाहाय जेब्ला जोंना दैबाना जायो हरावहाय बा सानफ्रावबो अखा हानानै दैया जोंना देरबोयो बा खुसेंग्रा थाग्रा जायगाया जुदि जोंना लोमना लोमोबोला दैजों माने गुबुं जायोबा खुसेंग्राफ्रा ओंखारनानैहाय जिहेथु माने फिसा फिसा बिदिनो ओ जिहेथु लाइफांफोराव माने ओरै जिहेथु नुजानाय दालायफोर
माने जमा जमा बेफोरावनो बाथुमनानै थायो आरो खुसेंग्राफ्रा बेफोराव जोङो बिराद मेरला मेला मोनबोनो हायो आरो खुसेंग्राखौ माखासे जों जावनानैबो जायो आरो खुसेंग्रायाथ' बिराद गोथावखा। जों बेखौ बांसिन फ्राय एवनानै जायो आरो खुसेंग्राखौहाय
आरो जा बुंनांगौ नोंथाङानो माखासेखौ बुंखालांजोब्बाय ओंखायनो आं नैबे मोननैसोखौनो बुंनानै बुंनानै होबाय आरो नोंथां
औ नोंथां होमबा नोंथां जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै होनबा ना नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ दे नोंथां।